औ। औ खुलुमबाय नोंथांखौबो।
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासे हग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा नोंथांजों औ औ दे बुंदो नोंथां।
औ नोंथाङा मायबाफोर खबरमोन नामा?
औ आंना खबरा बेनोमोन नोंथां जे आङो नोंथांजों जो- जोंनि बर' हारियाव बा बर' हारिल' नङा बुहुमनाङैनो जे जोंनाहाय जानबुं जायखौ इंराजियाव मबाइल होननाय जायो बेनि सोमोन्दै यै आङो एसे सावरायनो सानदों आरोना नों थां जे गोदोनि समावहाय माबायदि थासारिमोन बा दानि समावहाय जानबुङा सफैनाय लोगो गोदो जोंनाव माबायदि थासारि सोमजिखो बिनि सोमोन्दै आं नोंथां एसे सावराय लांनोसै
औ दे सावरायनो हागोन।
औ दा जानबुं होनोब्ला जोंना नोंथाङाबो मिथिखागौ जे जान बुं फैनाय लोगो लोगो जोंना बुहुमावहाय माबायदि थासारिया सोलायबोबाय ओ जोंनि सुबुं समाजावहाय जोंनिया जिउ खुंनाय राहायाव ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथावै जोंनि जिउ खांनाय राहाखौ गोरलै खालामनानै होबाय बेखौ नोंथांङाबो मिथिखागौ आथिखालाव औ आथिखालाव जों नुनो मोनो गिदिरनिफ्राय लाना उन्दैनिफ्राय लाना गथ' गथाय बोराय फ्राय गासैबो जोंना जानबुंखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो थारो आरो दा बिदिनो गोदोनि समखौहाय जोंङो उन संनानै नायाहरोबा मोनथिनो मोनो जे गोदो जोंनियाहाय जानबुं गैयि समावहाय जानबुंथ' गैखाया बिनि सायाव लेखा खा रोङि सुबुंफोरा गोबां दंमोन जे सोलोंथाइ बिथिंङाव रावबो दावगानाय नङामोन दा बे समावहाय जोंङो जोंना गोजान गोजाननि सुबुंफोरजों गावनि असेफोरजोंबो जोंना खबर ला नो हानाय मोनसे गोरलै लामाया गैया जायोम नाथाय जे समजों लोगोसे जोंना ना एसे एसे बिबांनि रोंगौथिया फैब्लाय एसे बिबांनि ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं दावगाबोनो हमब्लाय अब्ला बे समावहाय जोंनिया मा जादों लाइजामनिसो जों लाइजनि गेजेरजोंसो जोंना खौरांफोरखौ दैथायहरनांगौ जायो बा मोजां गाज्रि खबर लानांगौ जायोमोन। नाथाय बेफोरबायदियावबो जोंना गोबां जेंना ओ जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जादोंमोन जेरैहाय बुंनो थांङोब्ला जान्थायाइखौ नायनानै जोंनिया लाइजामखौ हरोब्लाबो जान्थाइखौ नायनानै जुदि गोबां गोजानबा से माहा नै माहा बा बेनि बेबो बांसिन जोंना लाइजाम सौहैनायाव जोंना सम लायोमोन आरो खायफा खायफा लाइजाम बाहाय जोंना सहैयाबोमोन थ' बेफोरबायदिनो जोंना ओ समजों लोगोसे जों जानाय खायसे जाथायफोरखौ बा दैथायहरनांगौ खायसे खौरां फोरखौ जों समावनो सम दैथायहरनो हायामोन आरो नोंथां दानाय थायो। आथिखालाव जोंङो सुबुं माहारिखौ नायनो थाङोब्ला ओरैबायदि जोंङो जोंङो। जानबुंआवनो जोंङो नाम्बारखौ बा अनजिमाखौ थुनानैहाय जों दानो जोंनो। लागो लोगोनो। जोंङो मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ लाहरनो हायो बायदिसिना खबरफोरखौ जों दैथाय। नो हायो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसेहाय जोंनि खा औ दा जोंनि खाथि खालायाव जानाय गोबां जाथायफोरनि सोमोन्दैबो जोंङो मोनथि नो हायो नाथाय गोदोनि समावहाय जोङो जोंनि खाथि खालायाव बा जोंनि एसे गोजानाव ज खायसे खैफोद आफोदनि जाथाय फोरनि जों मिथिनो हायामोन मिथियोैब्लाबो जोंना गोबाव समनि उनावसो खोमायाव हाब फैयोमोन ना खायसेया मा जायोमोन। खायसेयाथ' जोंना जाथायफोरा जानानै जोबनानै थांङो थेव्लायबो जों मिथिनो नो मोनामोन नाथाय आथिखालावहाय जों सानबुंनि गेजेरजोंनो मा जायगायावहाय माबायदि खैफोद आफोद जाब जादों बेफोरनि गासैबोखौ। फोरखौ जोंङो लोगो लोगोनो समजों लोगोसे थाब थाबनो मोनो मोननो हायो आरो दा बेल' नंङा आथिखालाव जोंना सोलोंथाइसा जौगोनानाय लोगो लोगो गोबां सानसुमै। सुबुंफोरनि अनिमाया जौ बाबोबाय बेयावहाय जोंङो फरायसानिल' फरायसाखौल' लाया बुंनो थांब्ला गोबां सुबुंफोरनोनो जोंना हाबा मावनायावनो जा बा गोबां हाबाफोराव। जों खायसे गोबां सोंलु बा मिथिनो गोनां सोंथिफोरा जाखांबाय थायो। बा गोनांथिफोरा जोंना जोबनो थांखाया दा बेफोरबायदि समावहाय जोंङो। जानबुं गुगुलफोर बायदि बायदि एह जा सों खौ जोंङो थुनानै होयोबानो जोंनाव फिननाया रोखा रोखा नुजाथि फैजोबो आरो। दा बियारि बायदिस नाय राहाखौ गोरलै खालामना होबाय बे जोंनि नांगौ गोनांथि जानाय जिराद। बेफोरखौ जोंनो जायगायावनो समावनो जोङो दिन्थिफुंनो हायो आरो मदद होयो आरो जोंनो। दा बेनि अनगायैबो सोरबाफोर सुबुङाहाय जुदि रोजाबनो मेथाइ खननो बा बुंनो थाङोब्ला गिटार दामनो बेफोरबायदि जोंना सोलोंनायनि जुदि गोसो दङब्ला। जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै बा गुबुन सुबुं हमालासिनो जोङो जानबुंनि गेजेर। गेजेरजोंनो गाव गावनो जोंनाव रांखान्थि बाहाया जासे जोङो बेफोरखौ सोलोंनो हानायनि जोंनाव। राहाया जानानै फैबाय आरो दा। बेनि अनगायैबो जों गोदोनि समाजाव नायनो थाङोब्ला जोंनि मेथाइफोरखौ जोंना खोनासंनो थाखाय। थाखाय रेडिय' बाहायनांगौ जायो सावथुनफोरखौ जों नायनो थाखाय बबेबा मोनसे फोथाराव जमा जानानै फरदानि गेजेरजों नायनांगौ जायो। इयुनावहाय जोंना टेलिभिजन ओंखारदोंब्लाबो बे आगजुआ ओंखारदोंब्लाबो। समजों लोगोसे जोङो माबेबा सावथुनखौ नायनो। थाखाय जों नेबाय थानांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों जान बुंनि गेजेरजों जि सावथुनखौ नायनो गोसो जों जि मेथाइखौ खोनासंनो गोसो। गासैखौबो जों थुना होनाय लोगो लोगोनो मोनजोबो आरो थ' जानबुंआ जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय फोरखौ जोंनो लुबैनायखौ जोंनो लोगो लोगोनो जायगायावनो जोंनो दिन्थिफुंसारना। होयो जगायनानै होयो आरो दा। बियो जोंनि समाजावहाय ओरैबायदि मोजां गोहोम खोख्लैदों नाथाय बिनि अनगायै। बो बुंनो थाङोब्ला। सुबुंफोरा बेफोर बे आगजुखौ मोजाङै बाहायनो रोङियाव गोबां गाज्रि हाबाफोराव। बाहायदों जेरैहाय जोंना बे जानबुंनि गेजेरजोंनो रां खामायनो हायो। जेबो गाज्रि गाज्रि ओंथि गैयि भिडिअफोर एगारनानै गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ सुबुं। फोरनाव नुनो मोन्दों आरो लोगोसे नों गथ'फोराबो गावनि फरायनाया खामानिखौ गारनानै खेलाफोरबायदि गेले गेलेनायनि समखौ गोबां थांहोनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम आंनि फोरमायनायखौ फोजोब नाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा?
औ आंबो जोंनि आबहावानि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन।
औ फोरमायलांदो नोंथां
औ दे बिदिबा फोरमायनोसै आङो आ आबहावा होनना बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै हा लाइफां आरो जिवारि गासैखौनो बुजियो जोङो। बेफोर गैयाब्लानो जों थांना थानो हाया ओ थांनानै थानो थाखाय गासिबो जिबनो मोनसे खाबजाथाव मिथिंगायारि आबहावानि गोनांथार जायो। दा बेयाव मोनसे खाबजाथाव आबहावायावसो जिबनि सोमजिनाय बारायनाय आरो जौगानाय बेफोरो जानो हागौ। दा सान खौरां ग्रहफोरनि मादाव जोंनि बुहुमावसो बिदि आबहावा थासारि खौ जोङो मोननो थाङो दा जोंनि थिं बार दै हा हाजो हाला दैमा निजोरा निजिरि बायदि जों बुंफबनानै दङ ओ बिनि अनगायैबो बायदि बायदि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफां दावमा दाउसा एमफौ एनला आरिबो दङ दा आरो बे गासैबो जोंनि आबहावानि था देरसा होननानै बुंनो हायो जों बेफोरखौ बे गासै थादेरसाया ज' जानानै सोरगिदिं मिथिंगायारि आबहावाया सोमजिखांबोयो थांनानै थानो थाखाय मानसिनो बार दै हा बायदिजों लोगोसे लाइफां आरो गुबुन जिवारिखौबो नांगौ जायो। आबहावानि गासैबो गासैबो थादेरसायानो गावजों गाव सोमोन्दो ओ गायसननानै मिथिंगायारि समान्थिखौ रैखा खालामगासिनो दङ दा माबेबा जायगानि मिथिंगायारि आबहावानि आंनि थादेरसा बुङोब्ला जिबियारि आरो जिबियारि नंङि नङि थादेरसाखौनो जोङो बुजिना मोननाय जायो। ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय बै जिबारि आरो जिबारि नङि थादेरसाफोरासो मिथिंगायारि आबहावा सोरजियो दै ओ दैब' एबा सिदोमा जायगाया जादों मिथिंगायारि आबहावा मनि साबसिन बिदिन्थि उम मानो होनना बुङोब्ला दै आरो हा बे मोननै गाहाय थादेरसाजों बेनि आबहावाया दाजायो। लाजायो ओ बे मोननै थादेरसा थानायनि थाखायनो दैब' जायगाया ओ गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइफां जिवारि आरो जिबसानि थांना थाथाव जाय गा बियो
लाइफाङा जाबाय मिथिंगायारिया आबहावानि गाहाय थादेरसा उम मिथिंगायाव लाइफाङा ल गावनो गावनि आदारखौ दानानै लानो हाया दा बेनि थाखाय मानसि सिनि बादिनो गासैबो जिबा आदारनि थाखाय लाइफांनि सायाव सोनार सोनारना थायो। उम जों सरासनस्रायै नुबाय थाग्रा जेरै बिफां ओ जाय जायफ्रा बेन्दों आरो गांसो हारिनि लाइफांनि अनगायैबो जों सोरगिदिं आरोबाव माखासे जिब दङ उम बेफोर जादों बादामालि मैखुन मस आरो दिंखिया हारिनि बेफोर लाइफांफोरखौ जोङो मोननो थाङो गासिबो आबहावायाव एखे रोखोमनि लाइफां मोननाय जाया बायदि बायदि आबहावानि लाइफां बिफां बायदि बायदि जायो। बुहुमनि माखासे ओनसोलाव गिलु बालु गुदुं आरो गासै ओ बोसोरावनो जोबोद अखा अखा हायो बै ओनसोलफोराव गोबां जायगायानो गोजौ मोदोम गुफुं आरो गोरा गोबां दालाय दासा गोनां बिफां हारिनि लाइफांजों बुंफबना थानायखौ नुनो मोनो गांसो गांसोआरि ओनसोलाव ओ गुवार उम सागोबसारनाय साग्लोबसारनाय गांसोबारि नुनो मोननाय जायो। गांसोफोरनि रोदाफोरा गोलाव आरो गोबां जायगा आवग्रिनानै गोसारनानै थायो। बेनिफ्राय दैयाव जों गोजावना थानाय खारै ओ खोरस्लिफाना आरो दै जिङाव रज'ग्रा नोलो खाग्रा इंखोर थाराय ओ दोल गांसो मान्दे गुबुन गुबुन रोखोमनि थास' दिंखिया खिया ओ बिसंगालि बायदि बायदि जों दै बस जायगायाव रज'ग्रा लाइफांफोरबो मोननो थाङो। दै आरो हा बे मोननै गाहाय थादेरसाजोंनो बिनि आबहावाया दाजायो बेनि उनाव जेरै ओ फुख्रि निजोरा आरिया
उम ओ जेलैनि ओ जेरैबायदि सोमखोर जोख्लोबनाय मोनसे गोजावना थानाय नुनो मोननाय जायो बेफोरनो जाबाय बादामालि‌। सोमखोर जानायनि थाखाय बेफोर गावनि आदारखौ गावनो दानानै लानो हायो ओ गेस गेसाव दंफां गोबोर आरियाव गाजा बेरनाय मैखुन नुनो मोननो थां मैखुनखौ जोङो नुनो मोननो थाङो। ओ बेफोर गोमोर गोमोरोम गुफुर एबा मुगा गाबनि जायो मैखुनफोरा ओ गोथां सेरेब थायिनि थाखाय बेफोर गावनि आदारखौ गावनो दानानै लानो हाया बिसोरो गावनि आदार खौ बानायनो हाया ओ बादामालि आरो मै खुनहा रोदा बिथ' आरो बिलाइ थाया बिसोरना अन्थाइ गेदेर बिफां ओ सिदोब हा आरियाव सोमखोर कारपेट बाददि मोनसे ओ जोख्लोबना थानाय जों नुनो मोनो। बे बेफोरनो जाबाय मस होननानै जों मिथिना मोनो। ओ बिसोरहा नुनायाव मोदोम दाब्ले
बिसोरहा माखासे खानायदों बादि बाहागो थायो। उम गिसि जायगायाव रज'नाय मोनसे रोखोमनि लाइफाङा जाबाय दिंखिया। बिसोरहा रोदा बिथ' आरो बिलाइबो थायो। बालाहामायाव केकथास हारिनि लाइफां जायो। बै लाइफांफोरनि रोदाया जोबोद गोलाव जानायलाय हानि जोबोद सिङाव थांनानै दै सोबनो हायो उम केकथासनि बिफां मोदोमा ओ गहेन गेहेना गुफुं जानायलाय दैखौ जम मा बुथुमनानै दोननो हायो बे केेकटास हारिनि लाइफाङा बिफां मोदोमा सोमखोर जानायनि थाखाय बि सोरो आदारखौ दानानै लादों। हानाय जायो केकटासफोरा सु ब्रेव ब्रेव जानायनि था खाय ओ जिउआरिफोरा जानो हानाय जाया बिसोरखौ ओ बैसुफोरा लाइफांफोर खौ ओ बाला हामायाव बालानि बारहुंखानिफ्राय रैखा खालामो बुहुमनि माखासे ओनसोला जोबोद गुसु जायो बुहुमनि साहाथारनि आरो खोलाथारनि बाहागोआव जेरै नर्थ पल एबा साउथ पल होनना बुंनाय जायो इंलिसआव बिसोरो गोबांसिन समावनो बरफजों खोबसिननानै थानाय जायो बुहुमनि बे ओनसोल मोननैखौ मिरु ओनसोल बुंनाय जायो। बे ओनसोलाव बिफां लाइफाङा जोबोद खम बेयाव माने बिफां लाइफांखौ जोङो बहुद खमखौनो नुनो थाङो गोलोम बोथोराव जेब्ला बर'बफोरा गलि लाङो
गलिलाङो अब्ला बै ओनसोलनि हायाव ओ मस बादामालि लाइकेन आरो फिसा फिसा गांसो हारिनि लाइफांखौ रज'नायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
ओम आबहावानि गुबुन मोनसे गोनांथार थादेरसाया जाबाय जिउआरि ओ बायदि बायदि आबहावायाव बायदि बायदि जिउआरि थायो दै ग जायगा आरो खाथि खाला ओनसोलाव बायदि रोखोमनि एम्बु, जिबौ, बौ साम', एम्फौ एनला ओ दैनि बेमा खांख्राइ बायदि जिब थायो। ओ बेयाव गोबां ओ जिबसाबो थायो बेनि नांजाबनाय ओनसोलाव थानाय गेदेर गेदेर बिफांफोराव दाउब', हादिदग्ला ओ बर' बरथख्ला दाउब' गोरान हांसो सिलारि, ना लांखार, सिला आरि दाउफोरबो जों नुनो मोनो ओ आदारनि थाखाय दैब' जायगायारि जि फोरा गावजों गाव सोनारलायो। बेनिफ्राय ओ उदा बालाहामानि गाहाय जिवारि होननानै जों मिथिनाय जायो। उदखौ ओ बेनि अनगायैबो मै जिबौ बेमा बेफोरबो उम बालाहामायाव थायो उदनि देहानि दा थाया बालाहामायाव उम खाब जानो हाथाव बादियै दाजानाय ओ थामहिनबा बिसोरो बालाहामानि बांद्राय गुदुं आरो दैनि आंखालखौ ओ सैज्य सैज' हायो। मिरु ओनसोला जोबोद गुसु आरो बरफजों बुंफबनाय बिदि गुसु आबहावायावबो माखा से जुनारा थांनानै थायो उम बैफोर जाबाय गुफुर मुफुर पेंगुइन, ओ बलगा मै याक बेफोरबायदि जिब जु ओ जुनारफोरखौ जोङो बरफ एबा गुसु जायगायाव नुनो मोनो उम गुफुर मुफुरा जाबाय बे ओनसोलनि गाहाय जिउआारि ओमफ्राय बिसोरहा गोलाव आ रो गुबुं खोमोनजों खोबसिन जानाय उम मो दोमनि बिगुरा बिसोरखौ गोजांनायनिफ्राय रैखा खालामो बिसोरो ना सिल आरि जानानै थांनानै थायो बै ओनसोलनि गुबुन मोनसे रोखोमनि जिबिया जाबाय पेंगुइन
औ औ
ओ बेंगुइन बियो मोनसे रोखोमनि बरफआव थाग्रा दाउ बेनि मोदोमा फिसा फिसा गांजों खोबजानाय ओमफ्राय गांखं मोननैया फिसा जानायनि था खाय पेंगुइना बिरनो हाया नाथाय बियो ओ सानस्रिनो आरो थाबायनो हायो लैथोआव थानाय फिसा फिसा नाया बेनि आदार आरो दा आंनि बुंनांगौ खिनिया एसेनोमोन ओमफ्राय दा नोंथाङा मायाबाफोर बुंनो दंबावो नामा?
औ नोंथाङा आंनो आबहावानि सोमोन्दै मोजाङै बरनायना होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ आं नोंथांनि नोंथांनि सेराव जोंनि हारिनि बे आमथिसु हारिनि माने बे आमथिसुवा फोरबो आरो कार्टि फोरबो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनो सानदों आरो नोंथां दा औ आमथिसुवा होननानै बुङो ब्ला आमथिसुवायाथ' जोंना मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ। बेयावहाय जोंनिया ओ गाजा गोमजायैहाय बेखौ फालिनाय जाया आरो जोंनियाहाय बे आमथिसुवायाव हाय जोंना जेबो दामग्रा देग्रा आगजुफोर बा मोसानाय रोजाबनाय जोंना जेबो जाया बेयावहाय जेरैहाय जोंना बैसागुफोरावहाय जायो थेवब्लायबो बेखौ गाजा गोमजायै जोंना फालियाबाबो बे आमथिसुवानि सोमोन्दै जोंहा मिथिना लानांगौवा जोबो गोनांथार जेरै आमथिसुवायावहाय जोंना फोरबो सानखौ जोंना फालिनाय जायो आरो जेरैहाय बर' फोरा ओ आमथिसुवा सानखालि जोंना बुहुमखौनो सुवा जाबाय होननानै बा सुवा जायो होननानै जोंहा फोथायनाय जायो आरो
औ औ
बे फोरबोआवहाय जों हा जावनाय हालेवनाय बिफां लाइफां दाननाय बिफांङाव गाखोनाय बाख्रियाव गाखोनाय हाबाखौ जों नुनो मोना। मानो होनना बुङोब्ला बे समावहाय जोंनियाहाय मा जायो जोंना सुवा जायो होननानै फोथायो नालाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावा आरो दा आमथिसुवा फैनायनि सिगां जोंना बर'फोरा गोजौआव दैखांनानै दोननाय माइज्लिखौ बा गाहायाव बोख्लायनानै माने गोजौआव दोननाय माइज्लिखौहाय बिसोर गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो मानो होनना बुङोबा गोजाव दैखां ना दोनोब्लालायनो जोलैनि बेगरा गला जायो होननानै बर'फोरा फो थायो आरो बेनिखायनो बेखौ गाहायाव बोख्लायनानै दोननाय जायो बेजोंनो आमथिसुवा खालि जोंना बिफां लाइफां दानो। बालायनो बिफां एब्रा हाग्राया जाखांनो रोङा होननानैबो फोथायो। बेनिखायनो गोनां नङि हाग्रा बिफां लाइफां बा बेन्दों बेनलाखौ जोंना बे सानाव एवस्रांनानै लानाय जायो आरो लोगोसेनो आमथिसु वाखौ जोंना स्नि सानसिम फालिनाय जायो। बे स्नि सानावहाय बर'फोरा जोंना न'खर न'खर हाबलायनानै थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाइसो जालायो आरो। बयनिबो न'खराव थ' जोंना गामि गामि जोंना फिथाइ सामथाइनि बागानफोरा थाखायो फांसे नङा फांनै नङाबाबो दा बिदिनो जोंना आलासि दुमसि फैयोब्लाबो बा नखरनि जों नखरनि ज बा गामिनिजों गामिनि ज जोंना हाय बिदि लेंलायनानैबाबो थाइजौ खानथालनि फिथाइफोरखौ जोंना जालायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंना बे जोबथा सानखालि जोंना न' बांखौ सिबस्रोननानै हानि संग्रा दो दोख्ला फुरानफोरखौ जोंना गार'जोबनानै जोंना गोदान लाबोफिनजोबनाय जायो आरो बिनिफ्राय न'फोरखौ जोंना फोसाबस्रांनानै लिरस्रांनानै आरो जि जोम फोरखौबो सुस्रांनानै बेबादिनो बेफोरबोखौ जोंना बिदाय होयो आरो बेनिफ्राय रंजाथाइ फोरबोआ जोंना बिदिनो मोनसे जोबोद रंजाथाइ फोरबो नङाबाबो बे जोंनाहाय मोजांङैनो मोजां फालिनानै हगारसि गाजा गोमजायै फालियाबाबो दा आङो बेखिनिखौ नोंथां‌। नोंथां सिगांङाव बुंबाय बेनि अनगायैबो आं काति फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायना होनि
औ दे
नि जोंना जोबनाय खालिनो खाति फोरबोखौ जोंना फालियो आरो बेनिफ्राय आसिन खान्थि दानावहाय जोंना माइ दुब्लिफोरा सोमखोर महर लानानै माइया थ' रायो आरो बे समावहाय जोंना दुब्लियावहाय माइफोराहाय जोंना गोमो गोमोबा सनानि महर जाबोनो हमो बिदिनो जोंना दुब्लि मोनसे ज जोंना जेब्ला बेफोरबायदि महर लाबोनो हमो अब्ला जोंना दुब्लिखौ जोबोर समायना सम सनानि गाब लानाय बायदि जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनाहाय बै सोमखोर दुब्लिफोरावहाय जोंना ओ माने कति फोरबोआवहाय जोंना माने बिमा लोखिखौसो खुलुमनाय जायो। आरो बे थरायनाय माइ दुब्लियावहाय जोंना खैफोद आफफोदनिफ्राय बारग'नायनि थाखायनो बर' आबादारिफोरा कार्ति फोरबोखौ जोंना लोखि खौ आर'ज गाब गाबज्रिनानैनो जोंना बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोंना बे ख फोरहाय बुंनो थांङोब्ला माों आबादजों लोबबा थानाय बा माधो जों जोंनाहाय बे म जोंनाथ' आबादजों लोब्बा थायो होनना बुंङोब्ला जोंना माइयानो बर'फोरनि गुबुबैयाबा नालाय बे जोंखिनानै बेखौ जोंना लोखि बिमाखौहाय आर'ज गाबनानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। जायो आरो। बे सानाव जोंना मोनाबिलियावहाय सियाल गाबनायनि सिगां माइ दुब्लि आरो मैगं थाइगं बारियावहाय गरि बाख्रियाव बाख्रियाव आरो बा बोथौआव जोंना गासा सावो आरो बिदिनो बे बोथोरजों लोब्बा लानानैनो जोंनियाहाय बाथौआव मा ओ गय बिफांफोरावहाय जोंनियाहाय गासाखौ सावनाय जायो आरो माइ फोथारावबो जोंनियाहाय बे गासाखौ सावनाय जायो आरो लोगोसेनो आबादारिफोरा अलंबारिनि नि खाथियाव आर'ज गाबो जेनेबा बे गासाखौ सोंनानै जोंना आर'ज गाबो आरो एम्फौ एनलानिफ्राय बा आबाद मावनायफोरा मोजाङै थांनानै थाथों होननानै जाहाथे बे माइयावहाय जोंना अनलाफोरा जेबो गाज्रि गोहोम दा खोख्लैथों ओरैनोथ' जोंना फोथारफोराव अबेबा आबादाव जोंना एम्फौ एनलानि जानानै जोंनि आबादखौ गाज्रि खालामजोबो नालाय
औ औ
जे बेफोरनिफ्राय जानगाराव थायो बा एम्फौ एनलाया जेबो गाज्रि दा खालामदों बेखौ मिजिं थिनानैनो जोंना बिमा लोखियावहाय आर'ज गाबनाय जायो आरो गासा सावनानैहाय
औ औ
सानावनो जोंना गोदानै गायनाय थलासि बिबार बिलाइ बिफाङावबो जोंना जेवारि सेवारि खुलुमनाय जायो। होयो आरो लोगोसे गासा सावनाय माने माने जोंनाथ' बिदिनो लोखिजों लानानै बा धोरोमजों लानानै जोंना गासाखौ सावनानै आरज मोननाय जाबाय नाथाय जोंना बिगियानारि बिथिङै नायनो थांङोब्लाबो मिथिनो मोनो जे जे एम्फौ एनलायाथ' जोंना आबाद फोथार जेरावबो थाखायो। बे जोंना जेब्ला गासाखौ सावनाय जायो बेहाय एनल लायनो बारसोमनानै जोंना थैयो। मानो होनबा अर खाथियाव जेनेबा जोम जोम जाफैयो नालाय दा बिदियानो आरो बे बिथिङै नायनो थाङोब्लाबो जों ओरै बे मोनसे फिननायखौ मोननो हायो आरो दा बे फोरबोखौ जोंना गासा सावनायलाय बेखौ जोंना सोरांनि रंजानाय फोरबो बो होननानै बुंनाय जायो आरो हारियावहाय बेवहाय जोंना जानाय लोंनायनि जेबो मुखुब जाया जोंना जेबो जानाय लोंनाय फोरबोआव जोंहा दामनाय देनाय रोजाबनाय मोसानाय बेफोरबायदि जेबो हाबा जानायखौ जों नुवा बे समाव जोंना मा जायो आबादारिफोरा न'आव जेबो जाथाव लोंथाव मुवा बाहायाबा जेबो जानाय लोंनायनि जेबो थियारि खालामनाय जाया आरो जास दुब्लियावल' जोंहा मा खामो खालामो गासा सावनानै होख्राव होख्राव जोंना बुङो आरो ना
औ
दोल मालायनि माइआ लोरबां लोरबां जोंनि माइआ गोम गोम बेफोरबायदि जाहाथे गावबा गाव आबादखौ बा माइखौ जों मोजां जाहाथे जाजानो लुबैनाय बेफोरबायदि बेफोर बायदि बुंनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंनाव गुदियावनो जोंना ओ गासा सावनाय सावनानै बुंनाय मोनसे दङ जे आदा दोल दोल मालायनि मोसौआ लेथें फेथें जोंनि मोसौआ बेहेरा बेहेरा माने गावबा गावनि मोसौखौ फ्राय गोख्रों जाजानो लुबैनानै बेफोरबायादि मोनसे फाननायखौ जोंना बर' हारियाव जों खोनानो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला मोसौ गलिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बा मोसौ गसा सावनायनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना आबाद फोथारखौ जोंना गोदोनिफ्राय मावबोनायाव आथिखालावसो जोङो ट्रेक्टर बायदिसिना बिगियानारि जौगानायाव बेफोरखौ बाहायबाय नाथाय जोंना गोदो आबाद मावनायावहाय जोंना थोंजोङै जोंना मोसौखौ लोब्बा लानानै बाहायनाय जायोमोन बा मोसौनि गेजेरजोंसो जोंना आबादखौ मावनाय जायोमोन नालाय बेनिखायनो गाजा सावनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि खोथाखौ जोंना ओ जाहाथे दे मोसौआबो मोजाङै थायो बेफोरखौ मिजिंथिनानै गासा सावनानै बेफोरबायदिखौ बुंनाय जायो आरो। लोगोसे बारियाव गासा सावनानैबो बुंनाय जायो जे जोंनि बारिया गोम गोम मैगं थाइगं ग्लाब ग्लाब ग्लाब मालायनि बारिया मिरु जिरु बेहायबो जोंनियाहाय गावबा गावनि बारिफोरखौहाय जेनेबा ग्रोम ग्रोम जाजानायखौ लुबैनानै बुङो आरो जाय जोंनिया गामि फोरावहाय गोदो गोदायनिफ्राय जेब्ला रांखान्थि बिथिङाव एसेबां जौगायाखैमोन गासिबो जोंना बर' समाजनि सुबुंफोराहाय आबाद बारि बागान बायदिजोंनो जोंना जिउ खांनानै जानायमोन नालाय दा बेफोरबायदिनो आङो आंनि ओ जिखिनि थौले मेलेमजों बे मोननैसो फोरबोनि सोमोन्दै मिथिगौ आं नोंथांनो सावरायनानै होबाय बेनि अनगायै नोंथाङा माबा बेफोर सावरायनो बा फोरमायनो सानबावदों नामा नोंथां?
औ आङो दा माने एसे ओ आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै एसे ओ नोंथां नोंनि सिगाङाव फोरमायना होनोसै
औ औ दे बुंलांदो नोंथां।
ओ आबहावा गेब्रेंनाय होनना बुङोबा जेरै बार दै हा बेफोर बिफां लाइफां जिवारि दाावारि लोगो जानानै आबहावा दानाय जादों। दों बैफोर गैयाब्लानो जों थांनानै थानो थाखाय गोब्राब जागौमोन बार दै आरो हायाव थानो गोनां थादेरसाफोरा थि बिबाङाव ओ थायो। ब्ला बैफोर गोग्गोआनो ओ बाहायथाव जानानै थायो आरो बाराव गाहाय नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बनडाइ अक्साइड आरो
ओ कार्बनडायअक साइड आरो दैलाव खफ' गलाय मोन्देर थायो। ओ बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे गेस आ जोबोर बाङाय बिबाङाव थायो। उम बाराव बे गेसफोरा थि बिबाङाव थायो। ब्ला बारा गोग्गो गोग्गो आरो साफा जानानै थायो नाथाय माब्लाबा समाव गोनांथार थार नङि बेसाद एबा मुवा माखासे फैनानै ओ बार दै दै आरो हाजों लोगोसे गलाय मोन्देर जायो। ओ बेबादि थासारियाव जोंनि आबहावानि बार दै आरो हा गेब्रेंनाय जानाय होन ओ हा गेब्रेंनाय जानाय होननानै जोङो मोनथिनाय जायो आरो जायफोर गोनांथार नङा एबा थानो नाङि बेसादनि थाखाय आबहावा गेब्रेंनाय जायो बेफोरनो जाबाय गेब्रेंनाय खालामग्रा मुवा होननानै जों बेफोरखौ मोनथिनाय जायो। आबहावा गुबुंले जानाया गुबुन गुबुन जेंना सोमजिहोयो उम जाउनाव सुबुं लाइफां आरो गुबुन जिउआरिनि थां थांना थानो थाखाय आबहावाया ओ आरजाद थाव नङि जानानै फैयो। उम दा बेयाव आङो बार गेब्रेंनायनि सोमोनदै दे एसे फोरमायना होनोसै ओ बारा आबहावानि मोनसे गोनांथार थादेरसा उम जाय बारा जाबाय माखासे रोखोमनि गेस नि जा जथाय गासिबो जिबानो हांजों बारनि अक्सिजे जेन लायो गोग्गो बाराव सरासनस्रायै बाराव थानाय गेसफोरा थि बिबाङाव थायो। नाथाय मानसिनि माखासे हाबा हुखानि थाखाय बारा गुबुंले जायो आरो। माब्लाबा बबेखानि ओ मिथिंगायारि जाहोनावबो बारा गुबुंले जानो जानाय जायो। यो ओ
हागौमानि ओ बार गेब्रेंनाय जानायखौ जोङो होबथानो थाखाय लानो हानाय माखासे राहानि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनोसै जेरै हागौमानि गारि मथर बाहायथिखौ जोङो खम खालामनाया मोजां गाहाम जायो। खम जानथाइ थांनो थाखाय थाबायनानै नङाब्ला साइकेल बाहायनाय बाहायोब्ला मोजां जागौ गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि नि गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय गारि मथराव गेब्रेंनाय खालामग्राखौ दबथायग्रा फिल्टार होनांगौ जायो। होन एबा होनांगौ दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाव कार्बन डाय अक्साइडखौ लाफानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि बिस गोनां गेस थायो बेफोरखौ जानगार जानगार होनो थाखाय जुनिया रोखोमनि गुबुंले जानायखौ दबथायग्रा फिल्टार बा बानायनाय जाबाय उम दारिमिनफोराव बेबायदि राहा थानाया गोनां बा थानांगौ। दारिमिनफोराव दारिमिननिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय दै ओंखारनाय सिमनिफोरखौ जोबोर गोजौसिन बानायनानैबो बार गेब्रेंनायखौ बाङाय खालामनो हायो बा सिमनिखौ जोङो गोजौ खालामनांगौ जायो। बिनिफ्राय बिफांनि बिलाइआ बाराव थानायनि हाद्रि उखुन्दैखौ ओ हमथानानै बारखौ गोग्गो खालामना दोनो। बेनिफ्राय दारिमिननि खाथि खाला ओ थोजासे बिफां फुलि गायनांगौ लाइफाङा दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबांखौ बाङाय खालामना बारखौ गोग्गो खालामो माने बियो कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ बोना ला नानै अक्सिजेनखौ हगारो आरो बेनिफ्राय खैला पेट्रल डिजेल केरासिन आरिनि बदलै ओ सो साना आरि सक्ति ओ जोबोर गेसा गोबोर गेसारि आरिखौ खामग्रा मुवा हिसाबै बाहायोब्ला मोजां जायो आरो दा आंनि बुंनांगौ खिनिया एसेनोसै ओमफ्राय नोंथाङा मायाबा बुंनो सानबावदों दों नामा?
औ आं नोंथांनिसिम आङो उम माबा ओ जोंनि बर' समाज ना आरो बेनि फोथायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों नोंथां दा बिनिथ सोमोन्दै बिनि सिगां आङो नोंथाङा दा ओरैनो मा
आङो दायोथ' ओरैनो दंथ'यो।
औ दे बिदिब्ला आङो दा आरनायखौ लानानै फोथायनायनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायलांनोसै
औ
जोङो बुंनो थाङोब्ला नाया बांसिन जोबोद मोनसे मोजां मोन
बुंनायखौ जोबोद फिसा खोनादों।
औ औ नाया जोंनि मानसिनि थाखाय मोजां मो नग्रा मोनसे जोबोद मोजां मोनग्रा खाजा खोनादोंना नोंथां औ औ दा मानसिफोरा जोंनाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारि बेयाव बे नाखौहाय बर' हारिल' नङा गुबुन हारियावबो नाथाय आङो बर' हारिनि सोमोन्दै आङो बांसिन फोरमायनो सानदों दा बर' हारियावहाय जोंना गोदोनिफ्रायनो बे ना हमनाय बा ना सारनाय ना गुरनाय बेफोरबायदि हाबानि गेजेरजों जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउखौ खुंबोखादों आरो दा बे जोंना मानसिफोराहाय जेरै नाखौ खहाब गोनां बा मुवा बायदि मोनो हमना ला ना बेदर जाग्रा सुबुङाहाय गुबुन ना बेदरनि अनगायै गुबुन मुवाफोरखौ एसेबां जानो खहाब मोना आरो जायफोरा ना बेदर जानो मोजां मोनो दा बर'फोरा ना जोंना बायदिसिना मैगंजों गोरोबनाय बा बे मैगंजों जोंनाव गोथावै सांनानै बा ए वनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंना बर'फोरा ना बेदरखौ एंगारनो हायै जाग्रा मुवा होननानै साननानै लायो जेनेबा जोंना ना थांनायावबो जोंना बर'फोराहाय बा ब बायदिसिना हाबाफोरावबो जोंना ना बेदरा गोदोनिफ्राय जोंना थाखायो होननानै जों मिथिगो। जोंना बर'फोरा जानाय लोंनायाव गोदोनिफ्रायनो ग्रोम ग्रोमखा दा बेनि गेजेरावनो बर'फोरा बयबो ना ओरैबायदि जानो मोजां मोनो जे बर' हारिया जोंना बेखौ गाव गावनो खाथि खाथियाव थानाय दैमा बिलोफोरावहाय गुरनानै सारनानै जोंहा लाबोयोमोन आरो बे बर' हारि ओ मैथा खारैजों ना जायोब्ला लायनो खबनै बारा हाबो बेफोरबायदि बुंलायनाय जोंहा खोथा दं आरो
आरो बेजों लोगोसे जोंना नाफोरा बे उजायनाय समावहाय ना मावाखौ जोंना थालिर बिलाइयावहाय जुनानैबो मेनानैबो जायो। बे ना गोराना बर'फोरनि जि हाफोरा मोनसे गोथाव जाग्रा मुवासो जेरावहाय गुबुन सुबुंफोराहाय बा गुबुन हारिनि सुबुं बुंनो थाङोब्ला असमिया हारिनिखौ आं जोंनि ना गोरानखौहाय एसेबां माने जाफेरिफोरा ना गोरानखौ जानो हायि बादि मानो होनबा बे फेसेवनाय जायो नालाय बिनि मोनामनायजों बिसोरो माने खायसे थानो हाया आरो दा नाथाय बर' हारियाथ' बे माने जोबोद मोजां मोनो ओरैबायदि माने नांगोखौ लाबोनानै गोरान खालामनानैहाय सावफ्राम सावफ्राम जानायनि खालामखांनानै बर'फ्रा सामब्राम गुफुर हाइजें बुरजा सामब्राम गोजा बानलु बायदिना बायदिसिना होनानै बाथोन देनानैबो जायो आरो। लोगोसे दुन्दिया सामब्राम होयोब्ला गोथाव जाबावो बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमैनो जोंना जायो खारै मैगंदोंबो जायो। थिग बेबायदिनो जोंनाहाय बैसाग जेथ दाननि हिनजाव दैनियावबो बर' हिनजावफोरा फ्राद फ्राद जानजि खाफ्रानानै जोंना सिंखावरि गां गांजेमा गुननो थांनायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बे ना गुरनो थांनाय समावबो जोंनिया आथिखालावथ' जों नुनो मोना नाथाय गोदोनि सम समावहाय जोंना बर' आइजोफोरा बे ना गुरनो थांनाय समावबो जोंना मेथाइ रोजाबलायोमोन आरो।
औ।
गोबां मेथाइफोर दङ ना गुरनायाव रोजाबनायबो जोंनिया दा बर'फोरा जोंना सिंखावरिखौ अनला खारैजों जानो मोजां मोनो आरो गां जेमाखौ जोंना बाथोन देनानैबो जानो बिराद मोजां मोनो आरो। आरो बिसोरो मा खालामोमोन ना बुरजा मोनोब्लालाय बि बिसोर फोराननानै खबयाव सोना दोनोमोन आरो बिनि अनगायै जोंनि बर'नि मोनसे गोनांथार खाजा बाय एंगार हायो खाजा नाफाम जायखौ बिसोरो नाखौ ला लाबोनानै बिदिनो नाफामखौबो स्राय देनानै औवा हासुङाव सोना दोनोमोन। आरो बिसोरो ना ना गोरानखौ बिसोरो मालदङायावबो जाबै जाबै थाव गुबै हाल दै थास' बिसं होनानै ना दाबखा खालामोमोन आरो। लोगोसे खामानि मुखुब गायनाय फुनाय समावबो बे ना दाखौनो ओं ख्रि बा बाथोन जायोमोन आरो दा बेनि अनगायैबो जोंना साम' खननायाबो बर' हारिनि मोनसे आसारखा जायखौ जोंहा साम' जायालासिनो थानो हाया बर'फोरा साम'खौ जोंना सबायजों साम' लादायखौ मैथा बांगालजों संना जायो जानो बिराद मोजां जानखा जायखौ दासिमबो जायो बर'नि सुबुंफोरा आरो बर' सुबुंफोरना मोनसे ओ साम'खौ जायोब्लालायनो मेगनना मेगननि बे नुथाया मोजांसिन जायो बेफोरखौबो साननानैबो जानाय जायो लोगोसे जोंना बेनि अनगायैबो खुसियाखौबो जोंना सुलिजों सुयो एबा बोरसिजोंबो बोनोमोन आरो बिदिनो मैथोजों खुसियाखौ एबा गोरानखौ सबायजों जायोब्ला जोंना माने एवलायनाय मोनो होननानै बुङो सुबुंफोराहाय बेफोरबादिनो जोंनाहाय ना बेदर जानाय हुदाखौ माने जोंनियाव जेरैखाय ना बेदर गोहोम गोरोमै जायो बेफोरबायदिनो बुदखौहाय जोंनो गुबुन हारियाव एसेबां‌ नुनो मोना आरो दा जोंना बर' हिनजावफोरा खांख्राय खननोबो बिराद बेनो मोजां मोनो आरो बेखौनो गुरनाय खननायनि गेजेरजों जि मोनो गाव गावबो जानानै आरो बेफोरखौ खनबावनानै रां खामायो आरोखि लोगोसेनो जायो। आरो जोंहा गोबां बिदिनो हारियावहाय फोथायनाय खला लायनायखौ गां गोदान समावहाय ना ग आरो सान खामख्राय आरोना बि
गथ' मोनो होननानैनाय फोथायनाय दंङो आरोना
आरो जों सिमांङाव हाय मानसिया ना मुथ्राखौ सावना जायोब्ला गायो होननाबो फोथायो आरो लोगोसेनो जोंहा ना बिंसि ना बिंसिखौ संनानै जायोब्ला गथ' गोरलै गोनां जानाया मोदोम सोलायो आरो बेफोर जोंनि बर' हारियावहाय फोथाय होनाय दङ आरो दा बेफोर खोथाफोरा बेसे फैथो आं बेखौथ' मिथिला नोंथां लोगोसेनो मोसौ उदै दुनाय बेरामावबो ना गांङा थेफाखौ जाहैयो आरो आरो ना जुसुमनायखौबो जोंना मोदोम होनायाव जाहोनाय जायो आरो बिदिनो जोंना दैमा दैसा सेर सेर नाथुर हयो बर' हिनजावफोरा जायनिखौ गोदोनि हागाफा बिदिनो जों दासिमबो ना गुरना जानायखौ जोङो गोबां बिबांहाय खमायबोबायब्लाबो जोंजों दासिमबो थाङो आरो दा आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांनिसिम नोंथांङा माबाफोर फोरोंमायबावनो सानदों नामा?
औ आंङो एसे ससे फोरमायबावनोसै
औ औ जागोन दे
दा आंङो दहायथ' आङो बार गेब्रेंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायबायमोन नालाय आं दा दै गिब्रेंनायनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै जाय माने दैया ओ दैखौ जोंनि जिउआव नांगौ थाबाय नांबाय थाबौ जायो नालाय बिनि सोमोन्दै आं एसे एसे फोरमायनानै आङो फोजोबनाय जासिगोन ओ दै गेब्रेंनाय होनना बुङोब्ला दैया जोंनि बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्फद ओ दै गैयाब्लानो जेबो जिब थांनानै थानो हाया बुहुमनि सा बाहागोनि गोबांसिन बाहागोआनो दैजों खोब जानानै थानाय उम बुहुमनि सा बाहागोनि दैनि जौ से बाहागोनि उम गुजिस्नि बाहागोआनो जादों लै थो लैथोमानि दै आद्रा बाहागोआ दैमा निजरा निज्रि बिलो आरो बुहुम गोरबोनि दै आरो बे मोनथाम बाहागोनि दैया बाहायनायनि थाखाय गाहाम दा आं बे दै गेब्रेंनाया नि सोमोन्दै एसे होबथानाय राहाखौ फोरमायना होनोसै दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय बिस गोनां रासायनारि बेसाद एबा दैमा दैसा निजरा निज्रि आरिनि दैयाव गलाय मोनदेर जानानै दैखौ गुबुंले खालामो बेनि जाउनाव दैयाव थानाय ना आरो गुबुन दैयारि जिउआारिया बेरामाव गोग्लैनाय बेरामाव गोग्लैनाय नाखौ जानायनि थाखाय मानसि गुबुन जिउरारि फोराबो मा जायो बेराम आजार जाफायो आरो बेसोरखौ मोनजायो ब्ला
ओ दैमा दैसा निजोरा निजिरि फुख्रि आरिनि दै मानसिनि गुबुन गुबुन हाबा जेरै दुगै नाय सि जोम सुनाय खिनाय हासुनाय दो दोख्ला सुनाय मोसौ मैसो थुखैनाय दाखोर दाला गारनाय गोथै जिवारि गारनाय आरिनि जाउनाव गेब्रेंनाय जायो उम बेबायदि लोंनाय दैखौ मानसिया बाहायोब्ला दैनिफ्राय जानाय बेराम जेरै खलेरा आमाइ मोननाय जायखौ जोङो जनदिस होननानै मोथियो। ओ टाइफइड दै ओ थै खिनाय आरो बेरामाव सहायनाङो बेफोर बायदि बेरामाव सहायनांगौ जायो आरो। ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ बुथारग्रा मुलि रासायनारि हासार आरिया अखा हादैजों ओ लोगोआव बोहैलांनानै दैमा बिलो हाखर बिलोमा फुख्रि आरियाव गोग्लैना दैखौ गेब्रेंनाय खाल गेब्रेंनाय खालामो। ओ बिनि जाउनाव गोबां दैयारि जिउवारिया थैनो गोनां जायो आरो। बेनिफ्राय ओ सक्ति दिहुननायनि मावथांखि आरो बे दारिमिनफोरनि फ्राय ओंखारनाय गुदुं दैखौ जेब्ला दैमा निजोरा निजिरि बिलोमा मा आरियाव गारहैनाय जायो अब्ला बेनि बेफोरनि दैनि बिदुुङा बाङो आरो जायनि जाउनाव दैयाव थानाय नाखौ लाफानानै गुबुन गुबुन जिउआरिफोरा थांनानै थानो हाया जायो माब्लाबा बेबाय दि जाहोनाव ना आरो गुबुन दैयारि जिउआरिफोरा थै फैनानै गोजानाव गोजावना थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदियावबो दैया ब्रेंनाय जायो आरो सहर ओनसोलाव नाला दंग'नि मैला दैखौ ओ दैमा बिलो बिलोमा आरियाव गारनायनि जाउनाव दैया गेब्रेंनायबो जायो। दा आंनि बुंनाय ओ ओ दै गेब्रेंनायनि सोमोन्दै बुंनायखिनिया बेसायनोसैमोन ओमफ्राय दा नोंथाङासो ओ ओ मायाबाफोर बुंनो फोरमायनो सानबावदोंमोन नामा?
औ नोंथांजों दैनि
औ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नसै नों
औ जागोन दे बिदिब्ला
रोजा रोजा साबायखर सम होनायनि थाखाय
निसिमबो साबायख'र थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय। बिदिब्ला होमबा दोन्थ'नाय जासिगोन ना नोंथां औ दे।